हेलौ औ नोंथां खोनादों खोनादोंना नोंथां
अ खोनागासिनो
औ औ ओ नोंथांनो ओ दायो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे आयदा फोरनि सायाव सावरायनो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ अब्ला जों आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ दाथ' दैज्लां बोथोर ना दैज्लां बोथोराव जोंनि माइ गायनाय एबा जोंनि बर'फोरा माबायदि आबाद मावगासिनो दं गायनाय फुनाय बोथोर मा मा माइ आबाद मावो बेफोरनि सायाव जोङो एसे ओ गुवारै सावरायनोसै नामा नोंथां
नंगौ नोंथां
जों बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां ओ जों बर' एबा सुबुं हारि होनोब्ला जोङो जों आबाद मावनानै नो जाग्रा मोनसे हारि माने जों हमनानै लानो हायो जेरै दायो दैज्लां बोथोर जोंहा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दं बे दैज्लां बोथोराव साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो माने गायनाय फुनाय बोथोरजों गोबां मुखुब जानानै दं आरो नोंथां जेरै गायनाय फुनाय होनोब्ला जोंहा माइ आबाद स्पिसियेलि जोंनि आसाम एबा जोंनि ओ बि टि सि ओनसोलाव ओ माइ आबाद खौनो बिथा खालामनानै फ्राय सुबुं माहारिखौनो ओ माइ आबादखौनो गायनाय जायो आरो नोंथां
नोंगौ
माने मायाखौबो बेबायदिनो मायाखौ माखासे ओ गुबुन गुबुन रोखोम एबा गुबुन गुबुन जात फोरनि माइ गायनायखौ नुनो मोनो जेरै रन्जित बाहादुर माइसा आरो माइब्रा माइ बेफोरबायदि माइफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बैफोर माइफोरखौ गायनोब्ला जोंहा गिबियावनो खोथियाफोरखौ फोनानै लाग्रोनांगोन जेरै खोथिया फोनो थाखाय जोंहा गिबियाव खोथिया जिनाखि फैयो बेखौहाय थिग खालामनानै लाग्रोनांगोन एबा बासि जायगाफोरखौ बासिनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
जेरै बै आरो खोथियाखौ फोनायनि सिगां हा फोरखौ मोजां फोमोननानै एबा ओ जोंनि थिंजायनिखौ बुंनोसै आं नोंथां माने जोंनिथिंथ बेबायदि दंग एबा दैसानि दै बोहैनाय बेफोरजों गाया नालाय माने अखा अखा हादैजोंसो बै खोथियाफोरखौहाय फोनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथाङा जेब्ला जेब्ला मोनायाव अखाया एबा अखानि बिबाङा गोबां जायो अब्ला माने बै खोथियाफोरखौ ओ एबा खोथिया माइज्लि माइखौ माने ओ बबेबा दै थाग्रा जायगा बाल्थिं नङाब्ला बबेबा ओ माबाफोरावहाय बस्थायाव सोनानैहाय बेखौ सोमनानै दोननानै अखानायै फुङावहायनो माने जेनबा जों ओ सानसेयावनो ओ खोथियाखौ सोमनानै अखानायनायै फुङावनो फोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं माने
नंगौ नोंथां औ
बेबायदिनो फोखांनायनि उनाव जेब्ला खोथियाया गायजानायनि ओ जायो एबा जौबोयो बे समावहाय माने हाफोरखौ रेडि खालामनानै फोमोननानै दोननानैहाय जेब्ला खोथियाया ओ देरनानै एबा लावनानै फैयो बे समावहाय ओ मायाखौहाय गायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ गोदोनि समाव जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि माइ गायोमोन जेरै गामियावनो साफा सानै लिंलाय लायनानैहाय जेरै जोंनि बर'आवहाय मोनसे दंना सावरि बादालि जालायलायनाय होननाय नोंथां माने नै बेफोरबायदि सावरि बादालि जालायनानैनो फोजोबोमोन आरो नोंथां ओमफाय माने बेखौ बेखौ बुंनो थाङोब्ला माने आथिखालावथ जों बे सावरि बादालि जानाय माने जों बेखौ इसेग्राब नुनो थांला आरो नोंथां माने
नंगौ
फ्राय जोंनाय बुंनो थाङोब्ला माखासे बिगियानारि जों दिहुनजानाय बाय मेसिनफोरजों हालेवनायानो होन माइ गायनायानो होन माइ फोनायानो होन माइ फुनायानो होन माइ मारा होनायानो होन बेफोरखौ नायोब्ला माने जों ओ लासै लासैब्लाबो एबा एसेब्लाबो जोङो ओ गोबां सोलायनायखौ नुगासिनो दं आरो नोंथाङा
औ
माने बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं ओ अब्ला नोंथां नोंथांमोननिजों आथिखाल बै माइ गायनाया माबायदि सोलिनानै दं नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा औ
दा जोंनि ओनसोलावबो नों थाङा मख'नाय बायदिनो आबादफोरखौ बा माइनि आबादखौ बेबायदिनो मावनाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोंनि ओनसोलावहा गुबैयहै गुबै माइनि जोलै होनोबा जोङो ओ आइजं रन्जित, बाहादुर आरो बिदिनो लक्ष्मन होननाय मोनसे माइ दं जोलै आरो बिदिनो जोंहा आ मेसें बोथोराव गायनाय माइ बर' माइ होनना बुङो जों बेखौ
नोंगौ नोंगौ
औ बर' धान बा बर' माइ आरोना नोंगौ बेफोरबायदि माइखौ जोंनि ओनसोलाव जों गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो गुबैयैनो माइ आबादनि थाखाय जोंनो गोबां दै नांगौ जायोना नोंथां दै गैयाबा जों बेखौ माइखौ गायनो हा हाया दा बेखायनो जोंनि ओनसोलावहा मा जायो जोंनि ओनसोलावहा दैसाफ्रा माने एसे गोजानाव दं आरो
नोंगौ
औ ओमफाय जों ओ दंग' दैसाफ्रा गोजानाव थानायलाय जों दै खौ माने दैसाफोरनिफ्राय ला लाबोनो हाया आरो ना नोंथां बारा जेब्ला माने दैसानि दैया हाबो हाबनाया जोंनियाव बो नाथाय जेब्ला दैया बांसिन जायो अब्ला माने बे हाजोनिफ्रायसो बोहोयो नालाय दैसाया
औ औ
हाजोआव हाजो ओनसोलावहा जुदि हिमालय बे ओनसोलाव अरुणाचलनि ओरै जाय जेरै बांसिनै अखा हायोबा अब्लानियासो बे दैया दैसाया बांसिन दै बुंनानै जोंनि बे जेथुबा जोंनियावहा बलान होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव निजोरा फोरबायदि औ बे दंग' बा लां लं बे लंगाबोजोंसो बोहैबोयो आरोना दैया अब्लानियासो जों दुब्लिफोरावहा जों दै सोनो हायो आरोना नोंथां ओरैनोबा सरासनस्रा जोंनि ओनसोलाव जोङो बांसिननो दैनि थाखाय सोनारो होनोबा जों अखा अखानि दैजोंनो सोनारो आरो अखा जुदि बांसिन हायोब्लासो जोङो आबादखौ बा माइनि आबादखौ जों मावनो हायो नोंथां आरो बेबायदिनो जुदि ओ एसे गाहाय दुब्लि फोथारफोर थायोना नोंथां बे गाहाय दुब्लि बोथोरावहाय दैया नालाय जोबोद गोथौ जायो नालाय बेवहाय माने माइखौ थाब गायनो हाया आरो नोंथां बेखायनो बेयाव गायनो थाखाय जोङो ओ बाव माइ होनना बुङो नोंथां बे बावा माइनि जोलैखौ बेहाय गायनाय जायो बे बावा माइआ बेनि खोथियाया जोबोद गोजौ गोजौ जायो आरो ना गोलाव ओमफ्राय ज' जानायखाय आरो बे गाहाय दै जायगायावहाय दैया बुंफबना थायो नालाय बेखौ एसे दै रानजासिम माने बोथोरानो एसे थांग'लायनो हमो आरोना दैज्लां बोथोरानो अब्लनियासो बै फोथारावहा दुब्लियाव गायनाय जायो आरो बे माइखौ आरो बे माइनि खोथियाबो गोजौ जायो नालाय जोबोद औ बेखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहा बेबायदिनो जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो उनाव जेब्ला मेसें बोथोर जायो
औ
मेसें बोथोर जाब्ला माने जोङो अखा जुदि माया हायो बा मोनो आरो ना माइखौ जों हानाय जायो ओमफ्राय बे आं दा बुंनायखौ बाव माइ होननाया बे बाव माया माने गोबावजों गायो नालाय आरो बेनि मोननो थाखायबो बेयो सम जा नाडो़ आरो गोबाव सम नांगौ जायो बेखौनो बेखौ मेसें बोथोर बोथोरनि जोबथा बेबायदि समावसो हानाय जायो। अबा माने मोनो आरो माया बे समावसो बेबायदि आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां
दा जों माइखौ हानाय समावबो ओ जोंहा जोबोद मोजां माने बे समावहा जों जोबोद माइ फिथाइ गायनाय बा माइ फिथाइ थायनाय नङाबा जों बे सोमखोर सोमखोर दुब्लि फोथार माने गोथां नुजोबो आरोना बिराद मोजां नाङो आरो ना दुब्लि फोथारखौ नायनो। बे जोंनि बे आगष्ट' सेप्तेम्बर सेप्तेम्बर दानफ्रावहाय जोबोर मोजां नाङो आरो एकदम सम सोमखोर जाजोबना थायो आरो गोथां जाजोबना थायो। बेबायदि आरोना नोंथां आरो दङ। ओ माइखौ गायनायावथ' खस्थ'आथ' दं। थायो नालाय औ खस्थ' एसे दङ आरो खस्थ' थानाय ओंखायनो जों ओ बेखौ जोबोद ओ जेब्ला माइ गायनायावहा जोंहा गावनि न'नि दुब्लि फोथारखौ जों जुदि गायजोबखांनाय जायो अब्लाना जोंङो जाय जोबथा सानखालि जों हाल जांख्रा मानिनाय जायो बे हाल जांखा फ्राखौ जों मानियो होनबा जोबोद खस्थ'जों जोङो माइखौ गायबोबाय नालाय दैज्लां बोथोर अखा सान्दुं बेफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो गायबोनाय बेखायनो बे जोब था सानखालि जों रंजानाय जायो आरोना। एसे हाब्रुफोरजों लिरलायनाय गेलेलायनाय हाब्रु खुबैलायनाय बेफोरबायदि उनावहाय जोंङो मोजां जोंनि दोरोङारि जानाय जाय ओंख्रिफोर दं। बेफोरजों जों मोजाङै ओंखार ओंखाम जायो बा ओंख्रि जायो आरो जोंनि दोरोङारि जाय जों लोंग्रा मुवा जौफोर बेफोरखौ जों लोंनाय जायो आरो बे हाल जांख्रा खालि खालि बेबायदि बेफोरो गाससिबो आबादजोंनो सोमोन्दो दं आरो जोंहा आबादाथ' गुबैखा माइ आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो माइ आबादखौ जों मावनानैबो बा जों ओ बेखौ मोजाङै मावनानै जों गावनिनो ओ आथिखालाव माने माइखौ जों गोबां जोबोद मोननाय जायो आरोना। हमना जों रासायनिक हासार बाहायो आथिखालाव रासायनारि हासार बाहायोबा माइनि बिबांखौ जों बांसिन मोननाय जायो आरो बेबायदिनो नोंथांङा जि बिगानि माइनि आबाद मावदोंबा ओ नोंथां नोंथांनि न'खरावथ' बांसिन मानसि बा सुबुं साबा दंब्लाबो अब मे जि बिगानि माइआ एकदम जोबोद बुरजादारा जायो आरो ना। औ बेखौ बेखौनो माइ गायनाय जों खरसा बेफोरखौ एसे खरसा खालामो नालाय बेखौ दिहुन थाखाय जोङो बेखौ फाननाय जायो माइखौ। आरो बेबायदिनो महनसे महनसे होनोबाथ' जों बेखौ ब्रैजि केजि हमनाय जायो। बे मनसेयावहा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दाइनजौ रां बा स्निजौ बाजि रां बेबायदि सोलियो आरो। फान बे बिदि मोननो हायो आरो ना औ बेबायदिनो जों रांखान्थि बि बिथिङाव दावगानो हायो एबा माइनि आबाद मावनानैबो
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ।
बेनो नोंथां जोंहा समा जाबाय बिदिबा।
औ नोंथां। नोंथां जाबाय औ औ औ जागोन नोंथां जागोन गोजोननाय थाबाय।